औ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
नोंथांजों नोंथांनो आङो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव माने सावरायनो होननानै फन हरदों आरो नोंथाङा सम मोनगोन ना सरायनो
औ औ थारैनो सम मोनगोन नोंथां
औ दा बे आयदायानो जाहैबाय मा जोंनि बर' माहारिनि सोलोंथाइ बेनि सोमोन्दै आरो नोंथां नोंथाङा बेनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो बुंफोरनानै होग्रोदो बिब्दिब्ला
औ औ थारैनो नोंथां सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंनाया गिबियावनो माखासे मुवाफोर जेनेबा जोङो गुबुनफोरनिफ्राय नुनानै सोलोंनाय बा जोङो मा माखासे फरायसालिफोराव सोलोंनाय बेफोरखौनो सोलोंथाइ होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जेब्लाना जोङो सा से गथ'आहाय जोनोम जाजेनगोन अब्ला बै ग थ'आहाय जेब्लानिफ्राय बियो ओ मेगन नायजेननो रोंगोन अब्लानिफ्राय बाद जोंङो बै गथ'आ जेब्लानिफाइ थाबाय जेननो रोंगोन बेफोरबो मोनसे मोनसे स सोलोंथाइ होननानै सानजायो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला बै गथ'हाय गुबुन फोरखौ थाबायनाय नुयोब्लासो बेबो ओ थाबायनो गोसो जागोन बा ओ गुबु बुनखौ जानाय नुयोबोला बेबो जानो बिगोन बेफोरबो मोनसे मोनसे सोलोंथाइ आरोना नों थां ओ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ माखासे ओ बेबायदिनो फरायनाय बा माव गुबुन फोरनिफाय नुनानै सोलोंनाय बेफोरखौ गासैखौबो जोङो सोलोंथाइ होननानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंगौ
औ बेबायदिनोहाय जोङो जेरैहाय ओ बिमाया गथ'खौ जोनोम जानायनि जोनोम जानायनि उनावहाय ओ मा मा माबायदिहाय जोथोन लानानै गथ' सासेखौ फेदेरो फोलावो बा गथ'खौ गियान आखल आखु फोरोंहैयो जेब्लाना बै गथ'आ बा बोसोरबा थाम ब्रै बोसोरसो जायो अब्लाना बेखौ गिबि खेबनि थाखाय जोङो फरायसालियाव थिनहरजेनो ओ बै थिनहरजेननायफोरावनो जोंना बिमा- बिफायानो ओ जोङो गिबिसिन गुरु होनना नानै जोङो ओ फोथायनाय नुयो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंना ओ गिबिसिन गुरुआनो जादों ओ बिमा-बिफा, बिमा बिफायानो जादों जोंना ओ गिबिसिन गुरु बिमा- बि फायानो जों गथ'फोरखौहाय उन्दैनिफ्रायनो मा खायसे मुवाफोरखौ सोलों सोलोंहोब बैयो आरोना जेरै ओ आखल आखु गोदोरफोरखौ माबायदिहाय मान होनांगौ समान होनो नांगौ बेफोरबायदिखौ ओ सासे बिमायानो गथ' उन्दैखौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोंबोनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरनो मो मोनसे-मोनसे सोलोंथाइ आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जेब्ला बै ग थ'आ फरायसालियाव थांगोन अब्ला बै फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ जोङो ओ नै थि गुरु होननानै फोथायनाय जायो आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला मै बै फोरोंगिरियानो जोंखौ साफा साफा गोदोर मानस सि जानायाव हेफाजाब होयो आरोना नोंथां। सोलोंथाइ होनायाव बेबायदिनो जोंनि बिमानि रावानो ज जा, गुबुन हारिनि रावानो जा, बा जोंनि इंराजि रावानो जा बेफोर गासैख खौबो जोंनो फोरोंगिरियासो फोरोंजोबो नङा होमबा नोंथां? ओ बेब फोरखौनो मोनफा मोनफा ओ फराय ओ फरायसाफोरा सोलोङो आरोना नोंथां बेनि अन गायैबो जोङो माखसे ओ मुवा फोर जेरैहाय आबाद मावनाय बा एग्रिकालसार अफिसफोराव सोलोंथाइ लाहैना नाय बा जोङो बेबायदिनो हटेल मेनेजमेन्टफोरनि थाख खाय फरायहैनाय बेफोर गासैखौबो जोङो मोनसे मोनसे ओ सोलों थाय होननानै साननो हायो आरोना नोंथां। बेबायदिनोहाय जोङो सोलोंनानैहा फरायनानैहाय ओ सासे गोदोर गोलाव जानो हायो आ ना नोंथां। ओ दानि जुगावहाय जोङो नायनो थाङोबोला ओ गोबांखौनो जोङो ओ फरायनानै बा सोलोंनानैहाय गोदोर गोलाव जानायखौ नुनो मोनो आरोना नो नोंथां दानि जुगावहाय जोङो गोज जान लामा दावबायनो थाङोब्लाबो जोङो ओ सोलोंथाइ गैया बोला जोङो थांनाङा होननायानो साबसिन आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला ओ सोलोंथाइयानो जोंनि थाखाय जिउआव जोबोद गोनांथार ओ जेरैहाय जोङो ओ सासे गोदोर मानसि जानोबोला जोङो सोलोंनांगोन, बा जोङो माखासे आबाद मावनो थाखायब्लाबो जोङो सोलोंनांगोन जेरैहाय जोङो बबे बोथोरावहाय जोङो बबे आबादखौ मावनाय जायो बेफोरनि बागै जोङो सोलोंनांगोन बा जोङो बबेबा एम्फौआ जायोब्ला, बबे मुलिखौ बाहायनांगोन बा बबे हासारखौ होनांगोन, बेनि थाखाय ओ जोङो सोलोंथाइयानो गैया गैयाबोला जोङो बेफोर खौहाय माबोरैहाय मावनो नङा होनबा नोंथां। बेनि थाखायनो जोंनि जिउ जानायावहा जिउ संसारावहाय सोलोंथाइआ जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो आरोना नोंथां। नोंथाङाबो फंनैसो रावाव आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां सोलोंथाइनि बागै?
औ हागोन नोंथां। ओम सोलोंथाइ गैयाब्लाथ' जोंहा जेबो खामानियानो जाया नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोंहा सोलोंथाइ लानाया जोबोर गोनां आरो। दा नों नोंथाङा दानि बावैसो आंनो जेरैबायदि फोरमायनानै होलांदों बिब्दिनो आरो गासिबो बाथ्रायानो नोंगौ ओ जोंहा दा सोलोंथाइनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि सुबुंफोराबो ओ माने आइजो माहारिखौ बिबदिनो सोलोंथाइ लानो होआमोन बा दा होयोमोन ओ बिब्दिनो सोलोंथाइ लानानै बिसोरहा जेबो खामानियाव उदाया बेखौहाय गुबुननि न'खरावसो बिलाइ हरखानांगोन बिदि होननानै माने गोदोफोरा सोलोंथाइ लानो होआमोन आरोना बेनिफ्राय ओमफ्रायहाय दानि जुगाव मोनबाय जों मा आइजोआरिसो बांसिनानो सोलोंथाइ आवगायलांनायखौसो जों नुनो मोनबाय आरो। बिब्दिनो जों न ओ आव थां औ नुनो थाङो जे दानि जुगावहाय ओ हौवसा फोराहाय फरायनायाव गोसो गैयै जालांनो हमबाय बिसोरो माने ओ बिदिनो गेम गेलेना थाना माय बेरायनायफोरावहाय एसे गोसो होनानै थानाय नुसैयो आरो बांसिनानो मा सेंग्रा मानसिफोराहाय ओ क्लास ओ नाइन टेन बेफोरावनो फराय नो गारनाय खामानि मावनो थाहैनाय बेफोरदिसो जों बांसिन नुनो मोनबाय आरो। सोलोंथाइखौ लानो गारनानै।
नंगौ नोंथां। नंगौ नोंथां।
औ औ जोंहा दा सोलोंथाइ थाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा जों फरायनायाल' जोंनि थाइ सोलोंथाइ नङा जोङो माने गुबुनफोरनिफ्रायबो सोलोंथाइखौ लानो हायो। बिसोरनिफ्राय मोनथिनानैबो बा बिसोरनिफ्राय मोनसे आ आबाद फोर मावनायनिखौ सानानै आबाद मावनायनि आदब खायदाखौनो गासै मानसियाबो मिथिया बिदिनो जोङो जाय आबादारिनि बिनियाव सोंनानै ओ लानायनिफ्राय मोनथिनाया ओ मोनसे सोलोंथाइ नङा होमबथां नोंथां?
औ नंगौ।
औ। बिब्दिनो जोंहा ओ माने फरायनायाल' लेखा फरायनानै गोरोंजानाय बेल माने सोलोंथाइ नङा जों लेखा फरायनानैल' माने गासै सोलोंथाइखौ लाजोबनो हाया होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नोंथां थारैनो।
औ नोंथाङा दानिसो बुंलांबाय जे गथ'फोरखौहाय उन्दैनिफ्रायनो बिमाफोरनि निफ्राय सोलोंथाइ मोनोबा बिसोरनिफ्राय सोलोंजेनो होननानै नंगौ हारिनो ओ उन्दैनिफ्रायनो बिमाफोरा हाया गावनि गथ'फोरखौ खौहाय मोजांङै सोलोङोब्लाथाय बिस बिसोरोहाय मोजाङै सोलोंथाइ मोनो आरो बिबदि जोंहा ओ औ बिब्दिनो जोंहा ओ दानि जुगाव जों नुनो थांबाय मा आइजोफोराहाय सोलोंथाइ ओ आवल ' नङा बिबदिनो राजखान्थि फोरावबो बांसिन ओंखारनायखौ जों नुनो थांबाय दानि जुगावहाय
औ औ नंगौ नोंथां
बिसिनानो औ बांसिनानो माने ओ दा जुगावहाय आइजो माहारियासो आवगायलांनो हम हमबाय आरो बिदिनो जोंहा सोलोंथ ओ ला हायो। जेब्लाथाय जों गुबुनाव खामानि मावनो थांब्लाबो माने जोंना गोबां मुलाम्फा जों मानो होनबाथाय जोंहा सोलोंथाइ गैयाब्लाथाइ जोंङो बै जाय जायगायाव जा थांगोन बे जायगानि जा बेवहाय जोंहा गुबुन बेवहाय जोंङो जुदि जोंहा जेबो सोलोंथाइयानो गैयाब्लाथाइ मोबोरै रायज्लायहैनोबा मा बोरै बोरै थाहैनो बिबदि जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ
औ बिब्दिनो जोंहा सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बिब्दिनो जोंहा ओ सोलोंथाइल' लानानै जोंङो गोदोर सुबुंफोरखौहाय मान होनो रोंङाब्ला उन्दैफोरखौहय अननो रोंङाब्ला बेफोरबोथ जोंनि थाखाय माने सोलोंथाइ थानानैबो सोलोंथाइ गैयि बायदिसो नालाय बिनि थाखाय बि थाखायनो माने औ औ बिनि थाखायनो माने जोंङो सोलोंथाइ लानायाल' जोंनि थाखाय साबज जानाय नङा आं बेखौ सानो आरो नोंथां। ओ दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय औ थांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो सोलोंथाइजों लोगोसे ओ बिब्दिनो गुबुन खामानिफोर राजखान्थिफोराव हाब माने मावनो हायो सुबुंफोर दंङ नामा नोंथां?
औ नोंथाङा मा होनदोंमोन नोंथां फंनैसो फोरमायफिनना होनो हागोन नामा नोंथ
औ हागोन नोंथां नोंथांमोननि ओ ओनसोलावहाय सोलोंथाइजों लोगोसे माने गाव गावनि जि हारसिंनो माने आथिङाव गसंथानो हानाय सुबुंफोर दङ नामा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां औ थारैनो ओ सोलोंथाइ
सोलोंथाइ लानाय लायैयावबो जोंना गावनि आथिङाव गसंथानाय गोबांखौ जोंङो नुनो मोनो आरोोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंङो आथिखाल मुगायावहाय सोलोंथाइ सोलोंथाइ लायै लानाय लानानैनो जोंङो गोबां माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायो आरोना नोंथा जेरैहाय सोलोंथ ओ लानानैयहाय जेरै ओ जोंङो साख्रि बाख्रिखौल' मोननाया बेयो थार नङा आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जोंङो सोलोंथाइ लायो लायोबोला जोंङो साख्रि बाख्रिखौल' मोनगोन बेखौ जोंङो आसा खालामनानै ओ लाजाया आरोना नोंथां मानो होनोब्लाहाय जोंनो सोलोंथाइया जिउआव जोबोद गोन नांथार आरोना नोंथां बेबायदि बिदिनोहाय जोंङो आबाद मावनोब्लाबो जोंनो सोंलोंथाइ नांगोन बा माखासे बेदिनो माखासे फाराम माखासे बेबायदिनो औफोरनि बागान बा दंफां लाइफां बा फिथाइ सामथाइनि बागानफोर बानायनोबाबो जोंनोहाय सोलोंथाइ नांगोन आरो । ना नोंथां सोलोंथाइ गैयाबोलाहाय जोङो मा बोरैहाय मावनो जेरैहाय आं नोंनो मोनसे उदाहरन होनो नोंथां जेरैहाय जोङो ओ मोनसे आबाद मावनो लादोंबोला जोङो बै आबादारिया बै आबादनि बा बागै जे फोरखौनो मोनथियाब्लाबो बेयो बेनि बागैहाय जेबोखौनो सोलोंनानै मोनथियाबोला गुबुननिफ्राय नुनानै सोलोंनानै लायाखैब्ला बे आबादखौहाय बेयो माबोरैहाय मावनो नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोंना सोलोंथाइ लानाया जोबोद गोनांसिन आरोना नोंथां । बिदिब्ला नोंथां जोंनाबो समाबो जाबाय ओ उनफोराव नोंथा थांखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय ।
औ
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ।
औ ।